ओं
औ खोनादों नोंथां
औ-औ
दा जोङो
औ
सावरायनो गोनां आयदायानो जाहैबाय सुबुं फोथायनाय दा सुबुं फोथायनायनि सायावनो सावरायगोन दा नोंथाङानो मानि बर'फोरनि सुबुं फोथायनायनि माखासे बाहागोफोर मा माखौ माबायदि फोथायबोदों बेखौ फोरमायनो हासिगोन दे
औ दा जेनेबा जोंनि सुबुं फोथायनाय बर'फोरनि सुबुं फोथायनाय गोबां दङ माने गोबां रोखो रोखोम रोखोमनि गुबुन गुबुन दङ दा गाहायै आं सिगां मख'नो लुबैयो जे जेरैबायदि जोंनि बैसागु बैसागुनि आगोल नङा होनब्ला बारदै सिख्ला फैयो दा बै बारदै सिख्ला फैयोबा बारा जेरैबायदि एकदम सिमब्रे सोमब्रे फैया होमबा बारा दा बेफोरावहाय माने औ खायसे गोबांनि न'खरफोरा न'फोरा माने मा होनो बायहांहां जाना थानाय थाया होमबा खायसे खायसेनिया दा ओम दा मानसिफ्रा होनो आरो ओइ बैसागु फैसिगोन माबा जों गोदो मिथियामोन आरो जे बैसागु फैसिगोन न'फोरखौ लुखानो नांसिगौ बेफोरबायदि बुंनाय खोनायोमोन आरो
नंगौ नंगौ
जों सानोमोन आरो अ बैसागुआथ' जिहेथु रंजानाय फोरबो जानो हागौ बिनि थाखायनो न'फोरखौ गोदान लुयो समायना नुनो थाखाय बिदि सानोमोन आरो नाथाय बेवहाय बेयो बिनि माने लुनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जेनेबा नोङो बारदै सिख्लाया फैयो जिहेतु एसे गोसा बार लानानै फैयो बारहुंखा बायदि फैयो दा बे सिमब्रे सिमब्रा बारा फैनायनि जाहोनाव माने गोबांनि न'खरखौ बुखारना लानानै थाङो दामाने जे बोराय माने बे गोजाम जानाय न'फोरखौ माने बुखारना लांनो गोरलैयैनो हायो
नंगौ नंगौ मानो होनोबा बेहाय जोंहा सिगां समावथ' रायदोंनि जायोमोन दुरुंङाबो फाथो दिरुं बेखायनो थारमानानि माब्लाबा एन्जर अरगोन माब्लाबा बुरैनानै फोननानै थागोन
नंगौ दा बेफोरनि जाहोनाव माने बुङोमोन आरो दा बेनिखायनो लुयोमोन आरो दा बै बारदै सिख्लाया जेब्ला फैयो अब्ला मा खालामो है बारदै सिख्ला फैदों फैदों होननानै बोराय बुरैया माने मा गोदोथ' बर' सुबुंफ्रा
खोनाहादिया नोंथां नोंथाङा एसे जायगाखौ दोरोद नेटवर्कनि एसे प्रब्लेम जादों हेल' हेल' नोंथां